गोजोन फुंबिलि खोनादोंना नोंथां?
औ खोनागासिनो बुं दे नोंथां।
औ। आं मोनसे आयदा लानानै सावरायनो हरदोंमोन नोंथां सोलाबगोन ना नोंथाङा?
औ जागोन जागोन मानि मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा?
बेमफ्राय बे आयदाया आबहावानि सायाव सावरायलायनोसै आबहावा बा बारहावा।
औ जागोन दे नोंथां बुं।
आबहावा होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो नङा होमबाना?
औ मोन।
आबहावा ओ आबहावा नङाब्ला जों साफ्रोमबो सुबुङा थांनानै थानो हाया। जों बुहुमाव थानाय जों सुबुंल' नङा जेनेबा दाउसिन दाउला जिब जुनार गासैबो जिउ गोनां माहारियानो जों बे आबहावा नङाबा थांनानै थानो हाया आरो। बेनिखायनो जोङो बिनिखायनो जों साफ्रोमबो सुबुङा थांनानै थानो थाखाय जोङो बे आबहावा बा बिफां लाइफांखौ जोङो साखोन सिखोनै लाखिनांगौ आरोना जोङो साफ्रोमबो सुबुङा जोंनि सोरगिदिं बे बुहुम मिथिंगायाव जोङो बिफां लाइफां गायनांगौ। बिफां लाइफां जों फांसे दानफायोब्ला जोङो फांनै फंथाम गायफिननांगौ आरोना बिफां लाइफांखौथ' जोंनो नाङा नङा नांगौ। जेनेबा जों फांसे दानफायनायनि गेजेराव जोङो थांनै बा फांथामखौ गायफिननांगौ आरो जोङो
औ औ नंगौ।
बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो जोथोन लानांगौ आरोना आरो जों जोंनि सोरगिदिं थानाय दाखोर दाला जिब जुनार थैनाय बेफोरखौ जों जेराव मेराव गारनानै दोननाङा। जिब जुनार थैयोब्ला जोङो गोथौ हाखर जावनानै फबनानै दोननांगौ आरो अब्लासो जोङो बे आबहावाखौ रैखाथि खालामनो हागोन बा जोङो जिब जुनार सेवनायनिफ्राय मोनामनायनिफ्राय बारग'नो हागोन आरो जों बेमार आजार जानायनिफ्राय हों
औ नंगौ
बेयो आरो जोंहा आबहावायाथ' नंगौ गुबुङो अनेक गुबुन गुबुन रोखोमै आबहावाया गाज्रिबो जायो जों बे गाज्रि जानायखौ होबथानो नाजानांगौ आरो ना जों होबथानो नाजानाया जों साफ्रोमनि सुबुंनि बिबान आरो।
औ नों
जोंहा आबहावाया गुबुंनायनि जाहोनफोरखौ आं बुंहरनोसै। माने जों गोबारै बा गोबां गारि मथर सालायनायनि जाउनाव जाहा आबहावाया गुबुंले जायो। जेरै बे गारि मथरनिफ्राय उखुन्दै ओंखारनाय हाद्रि खुनाय बायदिसिनाया जोंनि गन्थंआव हाबोब्ला जा बेमार आजार जायो आरो बिदिनो कल कारखाना बा दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय गुन्दैफ्राबो जोंनि बे बुहुमखौ बा बारहावाखौ गुबुंले खालामो आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां
बेनिखायनो जोङो जेराव माबा नांगौ खामानि फ्रावल' गारि मथरखौ सालायोब्ला गाहाम होननानै आं सानो माने जानला मानला नाङा फाङा खामानिफ्राव गारि मथर सालायनानै जोङो बे बारहावाखौ गाज्रि खालाम नाङा बा माबानाङा होननानै मा खालामोब्ला बा बुजिलायोब्ला मोजां आरोखि। माने जोंहाथ' बे गारि मथरनिफ्राय उखुन्दै ओंखारोब्ला बारहावाया गाज्रि जायोना।।।
औ नंगौ
बेनिखायनो जोङो गारि मथर सालायनायखौ खमायोब्ला मोजां आरो आंनि बायदिब्ला
औ नंगौ
नोंथाङाबो बे बारहावानि सायाव बुंहरदो नामा
औ औ जागोन दे माने जोंना बिफां लाइफां होनोब्ला आबहावा बुङोब्ला जोङो बे मिथिंगा बारमण्डल खौनो जों मोनथियो नङा होनबा बेनि अनगायै जोंहा जेनेबा आबहावाखौ जोङो माने बिफां लाइफाङा जेब्ला थागोन बिफां लाइफाङा जोंनो मा होयो अक्सिजेन होयो आरो जों कार्बन डाइ अक्साइड फोर नागार जाय नोंथाङा बुंदोंदि गारि मथर सालायबा बेनिफ्राय ओंखारनाय उखन्दैया मा आ-गारो कार्बनडाइ अक्साइड आरो बायदिसिना गेसफोरा आगारो बेनि जाहोनावबो माने जोंनिया मा जायो नाइट्रजेन बायदि बायदि सालफार डाइ अक्साइद बायदि बायदि
ख